औ
औ खोनादों नोंथां
गोजोन मोनाबिलि नोंथां
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो नोंथां ओरैनो मा खालामगासिनो दं नोंथाङा अ नोंथां मानिबा आयदानि सायाव फोरमायगोन नामा नोंथाङा
दा नोंथां जोङो मा सावहरायहैसै नामाथाय नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां दे
दा नोंथाङा आंनो जेनेबा बिफां लाइफांनि गोनांथिनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ औ जागोन जेनेबा जों खोनथाग्रोनोसै आङो नोंथां नोंथाङा दा उनाव बे बिफां लायफांखौ जोङो जोंनो मा मा होयो बेनिथाङा खोनथालांबानो जाबाय नोंथां
औ जागोन नोंथां दे
औ औ दे जों ओरैनोथ मिथिखायो जोंहा बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला जोंनि मिथिंगानि सोरगिदिं थानाय एबा आबहावायाव मोननाय बेफोरबायदि बुस्थुखौनो जोङो मा होनो बिफां लाइफां बुंनांगोन बिफां बुंनांगोन आरोना आबहावा होन्नानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ आरोना जोंहा जिब जुनार एबा माखासे जोङो मेगनजों नुनाय बेफोरखौनो आबहावा होननानै बुंदों खिन्थु आं बुंनो साना जाहैबाय मोनसे ओ बे बिफांनि सायावसो जेनेबा मोनसे बिफां माने बिफांनि सोमोन्दैसो बुंनो सानदों आङो जोङो जेनेबा जोङो बिफांखौ जों मानि थाखाय नांगौ एबा बिफाङा जोंनो मानि थाखाय गोनांथि बिफां लाइफांखौ जोङो आ नांगौ बे नांनाया जाहैबाय जोंहा गोबां माखासे जोंनो मा होयो जानायनिफ्राय लानानै जोङो थानायसिम होयो आरोना जेनेबा जोङो बुंनांगोन जोङो बिफांनिफ्राय जोङो फिथाइ फिथाइफोरखौ जों जानानै जोङो जोंनि देहाखौ जोङो थाजिम खालामनो हायो आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोंहा आ बिलाइ बिलाइफोर बिलाइफोरा माबेबा माबेबा फिफांनि मा बिलाइफोराबो जोंनो खामानि होयो आरोना जेरै जोङो ओंख्रि हिसाबै जोंङो जानो हायो एबा आ मुलि हिसाबैबो जोङो बाहायनो हायो बेफोरबायदि बिफाङा आरोना जेरै जोङो बुंनो हागोन बे निम बिफांखौथ जोङो बिलाइखौ जानाय जायो आरो नोरसिं बिफांबो जोङो बिलाइखौ जानाय जायो आरो मा दङ सजना बिफां बे सजना बिफांखौबो जोङो बिलाइखौ जानाय जायो एबा फिथाइखौबो जानाय जायो आरो ना बेफोरबादि। जोंनो बिफाङाबो माखासे जोङो आओ आदार होयो होननानै बुंनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे दङ जोङो बिफां लाइफां बै बिफां लाइफांखौ जोंनो माने थाखाय नांगौ होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनानो। अक्सिजेन जगायनानै होयो जाय जों सुबुं सुबुं माहारि एबा जिब जुनारफोरा गासिबोओ बिनि हगारनाय अक्सिजेन बे हगारनाय अक्सिजेनखौ जोङो लानानै जों दासिमबो थांनानै दं होननानै बुंनांगोन आरो। एबा बे बिफां लाइफाङानो ओ माखासे जोंनि बे आबहावायाबो आबहावानि माखासे जाब्रबथाय एबा माखा से जोंनि सुबुं माहारिजों बानायजानाय माखासे आ उम। मान होने बिस गोनां गेसफोरजों जोंहा मोगा मोगि जानो गोनां जादों बैफोरबादि बिस गोनां। गेस मोगा मोगि जानायखौ बिसोरो बिफां-लाइफांफोरा मा होनो गावसिनि बै गेस हगारनायो बेजों मा खालामो मोजां खालामलाङो आरो ना। दा बिनि थाखायनो जों बिफां लाइफांखौ नांगौ आरो बिफां-लाइफां गैयाब्ला जोंहा मिथिखागोन बुहुमानो मा जागोन ओ रान्थाब बालाबारि जागोन आरोना जाय जोङो गासिबो सुबुं माहारियानो जानानै थैलांखागोन होननानै मिथियो। मिथिखायो जोङहा बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि बे हायाबो जोंहा निजोमा गोजोन जायो जाय जोङो आबाद मावनो एबा माबा मोनसे बिफां गायनोफोरबो बिफां आरि गायनो फोरबो जोंनो दै नांखागौ जेब्ला जोङो बि दै गैया अब्ला जोंहा बिफां-लाइफाङाबो। थांखाया आरोना बेनि थाखायनो जोङो बिफां-लाइफांखौबो जोङो गायनांगौ बिफां-लाइफाङा जों गायोब्ला जोंहा सानसे साननैजों जाया बेखौ जोङो गोबां। गोबाव समनिफ्रायनो जों गायनांगोन दा गायोबा जों इयुनाव मोनगोन जोङो एबा ओ फिथाइ-सामथाय‌मोनगोन एबा बिनि अक्सिजेनखौ जोङो मोनगोन बेफोरबादि आरो ना नोंथा। आरो जोङो बे बिफां-लाइफां गायनायजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै जोंहा बै माखासे जोंनि बुहुम नाङैनो जोंहा मोनसे माबा लादों डिसिसन होनांगोन जोङो बेखौ जाय जोंहा बा जुनाव जोङो बय बयबो सुबुं माहारियानो। फांफा फांफायो जोङो। बिफां-लाइफां गायनांगोन बिफां गायनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बै बिफांफोरखौ जोङो आदर खालामो। खालामनांगोन बै बै दिनावल' बिफां गायनांगौ बे नङा नोंथां जेनेबा जोङो बिफांखौ जो सानफ्रोमबो। सानफ्रोमबो जों गायनो हायो जोंनि बे सुबुं जिउनि थाखाय जोंनिनो मोजां एबा मोजां एबा जोंनो थांना थानायनिओ। बे लामायाव जोंनो मदद होयो आरो ना बिनि थाखायनो जोङो बिफां-लाइफांखौ जोङो। सानफ्रोमबो गायनाया जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जानानै फैदों बिफां-लाइफां थायोब्लासो जोंहा गोबां बैफोर मुलुगनाङारि दुंखावनायफ्राय जोङो रैखाथि मोनगोन आरोना जायो बिफां लाइफां गैया गैयामोनब्ला एबा। गैयै गैयाब्ला जोंहा बै जोंनिओ माखासे साननि रोदा रिफिखांनाय बे रिफिखांनाया जोंनि मोदोमावो फैनानै जोंनि माखासे बिगुरनि बेराम माबा मोनसे बेराम जागोन होना जागोनखौ जोङो नुहुरो आरो ना नोंथां जेनेबा दानि जुगावथ' जों मिथिखायो बे बिफां-लाइफाङा बै गैयिनि थाखाय जोंनि अजन लेयार आरो बे अजन लेयारा मा जादों लासै लासैनो गोबानिफ्राय गोबा जाबोदों। बोनो हमदों जोंनि सुबुं माहारिनि बानायनाय माखासे ओ बिसि गोनां गेसफोरा एबा उखुन्दैफोरा गारि मथरनि उखुन्दैफोरा बैफोरो थांनानै बै अजन लेयारखौ लासै लासैनो जाम्फौबोनो हमदों आरो ना। जायनि जायनि जाउनाव बै सान रोदा जेरै जोङो बुंनो हायो गोथां न'नि गेस बै गोथां न'नि गेसा जोंनि गेजेराव जोंनि मोदोमाव हाबहैबा एबा जोंनि बे माखासे जोंनि मिथिंगानि बिफां लाइफां एबा फिसा फिसा लाइफांफोराव जोंनियाव बे नाङोबा जोङो बेखौ जायोबा जोंहा माखासे आ मा खालाम होननांगोन बेखौ बेराम जाय बेरामखौ जोङो दासिम दासिमबो जोङो मा खालामनो हाया जोङो मोनदाङाखै आरो ना मोनदांफेराखै जों बैखौ मोनदां बा जोंहा बिनि माखासे फिननायफोरबो गैया आरोना जोङो बेखौ फाहामनो हानायनि जोंहा आं मुलिफोरबो बानायनो जायाखै जायनि थाखाय जों बे बिफां लाइफांखौ जोंहा मा खालामनांगौ जोंहा जोबोद आबोद खालामनांगौ औ बैबायदिनो जोङो बे बिफां लाइफांनि थाखाय जोङो माखासे जोंहा ओम गामियारि एबा सासे सुबुङा मोनसे बिबान लानाया गोनांथार जानानै फैदों जे बिफां लाइफांखौ दानफायनाङा एबा बै बिफां लाइफांखौ दानफायबा जोंहा मा खहा जागोन बैफोरनि सोमोन्दै जोङो माखासे बै सुबुं मोनथियैफोरनो एबा माखासे इयुन जोलै फोरनो जोङो फोरमायलांनाया जोंनि थाखाय गोनांथार जानानै फैदों आरोना नोंथां आंनि बुंनाया बेनोसै नोंथाङाबो जेनेबा फंनैसो बिनि सायाव बिबुंथि लाखिगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दा गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा जोबो मोजाङैनो फोरमायलांबाय जेनेबा बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय मानो एथग्राब गोनां दा आथि आजिखालि मा जोंनि ओ बे बुहुमनि गोरलै गोरलै गथ'फ्राबो मिन्थिसै जेनेबा बिफां लाइफांखौ जों मानो नांगौ दा
जोंनि गुबै थांनानै थानायनि गुबै माबायानो जाहैबाय बिफां लाइफां जेन'बा बिफां लाइफांखौ होमबा फिफां लाइफां गैयाबा जों मा जागोन जोंनि गासैबो सुबुंफ्रा मिथिजोबखासै दा आ बेल' नङा जे बिफां लाइफां बिफां लाइफांखौ जोङो जेन'बा मायाव बाहाय बाहायनो जोङो बा मायाव खालामनो बा बाहायनायनि बागैल' साननानै जाया जोंहा बेखौ जोङो ओ माबोरै बासायनो हागोन जोङो बिफां लाइफांखौ जों नुनो मोनदों आजिखालि दा गोबां रोखोमनि मानसिफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दाननानै ओ गावसिनि थाग्रा न' बानायदों बा बिदिनो बहाबा बहाबा फाथायहरदों बा बिदिनो थाइसे थाइनै रांनि थाखाय बिसोरो दानदों दा बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आजिखालि गथ' गोरलै गोरलै गथ'फोरखौबो मिथिनायखौ नुनो मोनसै जेन'बा बिफां लाइफाङा जोंनो थांना थानायाव गोबां मदद होयो जायनि गेजेरजों जों मा अक्सिजेनखौ जों बोना मोनो जायनि गेजेरजों जोंनि माबाया थासारिया मोजां जायो दा जोंनि बिफां लाइफांनि गुबै खामानिया बेनोखा जेनेबा जोंनो अक्सिजेन हगारना होनाय आरो जों हगारनाय कार्बनडाय अक्साइद गेसखौ बिसोर बोनानै लानाय दा बेफोरो मोनसे संसारनि मायाखौनो होनो आरो गोन जोङो मानो होनना बुङोब्ला जेन'बा भगबानानो बेखौ बानायखादों जे बिफां लाइफां गैयाब्ला जों जिब जुनार थांनानै थानो हानाय नङा आरो ओ जोंनि जिब जुनार गैयाबा बिफां लाइफाङाबो थांना थानो हानाय नङा दा बिदिनो जेन'बा जोङो बिफां लाइफांखौ बासायनायनि माखासे ओ राहा लामाफोरखौ जों लानो हायो ओ जोङो जेन'बा गामि गामि जों मोनसे ओ मेल फोसावनो हायो आरो जेन'बा मेल माने जेन'बा जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो गामियाव जोंहा माबा लाइब्रेरि क्लाब समाज बिदि थायोना जोङो समाजनि गेजेराव मोनसे ओ मोनसे मोनसे सांग्रांथि मेल जों बे सांग्रांथि मेलखौ जोङो खुंनो हायो। दा सांग्रांथि मेलाव जोङो ओ बे बिफां लाइफांफोरा मा जोंनो मा खामानियाव बाहायजायो बा बिफां लाइफाङा जोंनो मानो गोनां? जों बेफोरनि बागै मोनसे जोङो फिसा सांग्रांथि मेल लानानै जोङो गामिनि ओ गथ' गथाय गासैबो सुबुंफोरनो जोङो बेफोरबायदि बाथ्राखौ फोरमायनानै होनो हायो। ओ जाहाथे बिथांमोना बुजिनानै बे इयुनाव जाहाथे बिथांमोना बिफां लाइफांफोरखौ दान्नायनि सोलाय ओ जेनबा गायनायनि एसे माबा मोनो गोहो माबा मोनो जेनेबा साननो हानाय गोलो गोहो बोलो मोनो। दा बेयो जोबोद जोंनि थाखाय जोबोर गोनां जाना दंखायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो आजिखालि नुनो मोनदों जेनेबा ओ गोबां मानसिया ओ बिफां लाइफांफोरखौ ओरैनो दानदों। थाग्रा खुलि बानायदों बहाबा फानहरदों। बा थाइसे थाइनै रांनि थाखाय बिथांमोना ओ बिफां लाइफांफोरखौ फानदों। दा बेफोरो जोंनि समाजाव ओरैबायदि मोनसे गुबुंले थासारि लाबोदों। ओ जायनि गेजेरजों जोंनि समाजाव बा जोंनि बुहुमाव आथि आजिखालि ओ बे गोग्गो बारहावा जोङो टाउन सहराव नाय दिनै ओ बिथांमोननियाव बिल्दिं खोब खोब न' गोजा ओ बिफां लाइफांफोरखौथ जोङो जोबोर खस्थनि गेजेरजोंसो नुनो मोनो बिसिनि जायगायाव। ओ जायनि थाखाय बिथांमोननि जायगायाव गोबां गरम जायो दा बेयाव गरम जानायनिबो जाहोन दं। दा बिथांमोननि जायगायाव ओरैबायाददि ओ गारि मथर दङ गारि मथर खारो। लामाफ्रा थाबायनो जायगा मोना। दा बे गारि मथराव जोङो सोनाय डिजेल पेट्रल। बेफोरो ओ जेब्ला गारिया खारो अब्ला बेफोर खाम गारजोबो दा बे खामगारनायाव मा जायो? ओ जोंनि बारहावायाव बे डिजेल पेट्रलनि उखुन्दैया जोंनि बाराव गोरोबनानै ओ जोंनि ओ आबहावायाव खारबनदाय अकसाइदनि बिबांखौ बांहोयो। दा कार्बनडाइ अक्साइडआ मोनसे गुदुं गेस ओ जाय बाङोब्ला ओ जोंनि गेजेराव गरमा बांसिन जायो। दा बै खामानिखौ ओ बिफां लाइफाङा जेनबा बै कार्बनडाय अक्साइदफोरखौ बिफां लाइफाङा ओरैबायदि जेनबा ओ गावसिनि सिङाव सोबना लानानै बिसोर सोदांनानै जोंनो थान्दा बानायनानै होयोमोन नाथाय जोङो टाउन सहराव बे बिफां लाइफांफोरखौनो मोननो थाङा आरो। दा बेनो जेनेबा टाउन सहराव जोङो बांसिन बिफां लाइफांफोरखौ जेनबा जोङो जायगा खना फिसा दिहुननानैब्लाबो जों गायनांगोन। ओ नङाब्ला इयुनाव जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला टाउन सहराव जोङो थांनानै थानो हानायखौ जों नुहुरा आरो। दा जोंहा जोंनि गेजेराव होननाय दंखायो जेन'बा फांसे बिफां दानफायोब्ला जोङो फांनै फांथाम बिफां गायनांगौ मानो होनना बुङोब्ला जेनबा बै फांसे बिफाङा ओ जोंनो बेसेबां रोखोमनि अक्सिजेन होयोमोन बै बिफांखौ जोङो बिफांनि बिफां होनाय जों अक्सिजेननि बिफांखौ मोनफिननो थाखाय जोंनो मा फांथाम फांब्रै गोरलै बिफां फुलि नांगोन आरो। नङाब्ला जोङो बै हगारनाय बिबांनि अक्सिजेनखौ जोङो जोंनियाव मेकाप जानाय नङा आरो। दा बेल नङा ओ जोंहा गोबां माखासे आजिखालि कलकारखानाफोर ओंखारदों। जाय कलकारखानायाव जोङो ओ माखासे कलकारखानाखौ सामलायनो थाखाय जोङो मा कलकारखानानोबो आदार नांगौ। बेफोरनो माखासे सावगारनाय बन फोर नांगौ ओ जेनबा बेफोराव अर सुनाय मानायाव दा बेफोराव जोङो बिदिनो नुनो मोनदों गोबां बिफांफोरखौ नाङा फाङा दाननानै बिसोरो कलकारखानायाव लांनानै ओ गावसिनि बे दिहुनथाइफोरखौ बांहोहैदों जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव बिफां लाइफांनि बिफाङा हारखौबो जोङो खम नुनो मोनदों। दा बेनो जोङो बिफां लाइांफोरखौ जसेबां हायो एसेबां गायनांगौ आरो गामि ओनसोलाव जोङो दानलाबायनाय नुयोब्ला जोङो बादा होनांगौ आरो बिसोरखौ बुजायनांगौ फिफां लाइफाङा जोंनो मानो एथ'बा गोनां दा आसा खालामो इयुनाव जोंनि गथ' गथायफोरा ओ बुजिगोन आरो जोङो बिदिनो उन समाव लोगो